हेल'
औ हेलौ
हेल' आदा खोनादों ना?
औ औ खोनादों
ओ, ओम आदाया मोनसे बर'नि ना हमनाय आइजें आयलानि आयदानि सायाव दसे आंजों सावरायनो हागोन नामा?
आङो बर' हारिनि ना
औ बर'नि जेनेबा ना हमनायाव माबायदि आइजें
औ दे बर'नि आइजें आइलायाथ' बेनो जोंहा ना हमनाय बायदिसिना ना फोराव
औ
औ जोंहा जेखायनि गोनांथि जायो।
औ।
बिनिफ्राय खबाय जेखाइजों लोगोसे खबाय आरो जोंहा बायदि बायदि अ सेन थायो खखा थायो औ बिथ बेफोरनो जोंनि माने बर' हारिनि माने ना हमनायनि आइजें आरो बेफोर
औ ओमफाय बेखौ गुबै मा मा मानिफ्राय बानायनाय जायो
बेखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो
औ
आबै आबौआ फोरोंनानै गालांनाय नङा होमबा
औ
जोंहा बेखौ जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो
औ औ
बिदिनो जोंबो आबै आबौनि फ्राय मिथिनानै लाबाय बिदिनो जोंबो लोगोसे दे सोलोंलांबाय आरो
औ औ ओ आदानि बुंनाय बायदिनो जोंहा बर'नि ओ ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आयलाखौ जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा ओ जोहा ओ ना हमनायाव औ जेनेबा बर' फोरथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माखासे फोथायबोनायजों लोगोसे जोंहा जिउखौ खुंबोबाय थादों नङा होमबा थ जोहा बे ना हमनायावबो जोंहा मा मा मा फोथायनायफोर दङ बेफोर मुवाफोरखौ लानानै
फोथायनायाथ' बेनो जोंहा ओ जेनोबा फोथायनायनि बागै नङा होमबा जोंहा बेनो फोथायनाय जोंनि बर'निनो आइजें नालाय बेखौ जों जों बानायनाय जाखायो जोंहा माने फोथायनाया बेनोदि जोंहा
ओ
जेखाइजों हयोब्ला जों नाखौ मोनखायो आरो
औ औ
ओमफ्राय जेरै दै बोहैनाय बायदिसिनायाव जोंहा सेनखौ बाहाय बाहायनाय जायो दै बोहैग्लायनायाव ओमफ्राय फोथारनि आबादाव जोंहा खखाखौ बाहायनाय जायो
औ
बेजोंनो जोङो नाखौ हमनो हानाय फोथायथिखौ जौ हमना लाखि सनो हायो आरो
औ औ ओ मा होनो बे आइजें आयलाखौ जोंहा हाथाइारि बेसेन हाथाइारि बेसेना माबायदि जायो जोंहा बेखौ आरो माबोरै गोमालांनायनिफ्राय जों हमथानो हागोन
गोमालांनाया बेनो दा जेरै जोंहा जेरै जुगा सोलायलांदों थिग बिदिनो मानसिनि गोसोआ दाबो जोंहा
औ
सोलाय लांगा नो दंङ जोङो जेराव नांगौबायदि जों गोदोनि मुवाफोरखौ जोङो दा नेवसिलांनो हमनाय बायदियाव दङ जोंना बर'फोरनिया दा बेखौ लाखिनोब्ला जों गाव गावनो लाखिनो हानांगोन आरो
औ
जोंहा गासै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै
औ
गासैबो जोंहा माने एसे एसे सोलायलांनो हमगासिनो दङ सोरजों लोगोसे बेखौ जुदि लाखियोब्ला जों गावनो गाव गावनो जोङो लाखि हागोन आरो बेखौथ' आरो गुबुनाथ जेबो गैखाया नालाय
जोंहा बेखौ गोमालांनायनिफ्राय हमथानोब्ला जेनेबा सोलोंलांसिगोन जाय रोङो बेनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लाखिनांसिगोन आरोना औ जोंहा बेफोरखौ फाननानै मायाबाफोर मुलाम्फा मोननो हायो नामा?
मुलाम्फाया बेनो मुलम मुलाम्फाया बेनो जोंहा
औ
फाननाय फानैनिया जाहैबाय जेराव जोंहा बेफोर आइजें आइलाफोरखौ बानायनानै ओ बानायनानै जोंहा जेराव गोरिब न'खरफोर बायदिसिना थायो नङा होमबा।
औ।
बेफोरखौ जोङो जायबा रोंगौ बानायनो बेफोरबायदिया बानायनानै जोंहा नखरनि थाखाय थाय से थाइनै खरसनि थाखाय जोंहा बेखौ बानायनानै गावनि आदारनि थाखाय थाखाय जोंहा बेखौ बाजाराव
औ।
फानहैनाय जायो आरो।
औ।
जोंहा जिथुनिखि बे जेनेबा नाखौथ' हमबाय बेफोर आइजेंनि गेजेरजों ओमफाय बांद्राय जोंहा नाफोरखौ मोनोब्ला जों मा खालामनाय जायो बर'फोरा?
जोंहा नांगौनि जुदि बारा मोनोबा
औ।
जोंहा बेखौ जुदि जानायनि नांगौनि बारा मोनोब्ला जोंहा बे बखौ बाजारफोराव‌
औ।
बिदिनो एसे एनै गावनि खरसनि थाखाय फानहैनाय जायो। खायसे फोरानना दोनो। बिदिनो। ओमफ्राय नाफाम बायदिसिना। ना बानायलांनाय जायो आरो।
औ औ। ओमफ्राय आदाया बे नाफाम जिथुनिखि नाफाम बेनि बानायनायनि प्रसेसखौ बुंनो हागोन नामा?
बिनि प्रसेसखौथ' आं दा बारा मिथिया माबोरै बानायनाय जायो।
औ।
खोनानायावथ' आङो खोनानो मोनदों फोरानानै दोनो बिनिफ्राय
उम।
ओ फोराना दोनखांनायनि उनाव बायदिसिना माबा माबि मस्ला होनानै बानायनायखौ आं खोनानो मोनदों आरो
औ।
बेखौथ' आंबो दा मिथिया दा।
अ जोंहा बे नाफाम जिथु नाखि नाफाम। बेखौ जोंहा ओरैनोथ' मस्ला होआ। माने बेयावहाय ओ थास स' होनाय जायो आरो नाखौ मोजाङै खि सि गारनानै सुनानै फोरानना दोननोसै। आरो जेनेबा मोजां रान ब्लाथाय। ओ बेखौ थास' बै दुदालि थास' बा जिखुनु जाया थास' गोसोम नि देन्थाखौ बिथंखो फिसा फिसा हानानै माने जों देग्लि फायो आरो ओमफ्राय देग्लि फानानै जेब्ला मिस मिस जायो अब्लाथाय माने हासुं हासुं इस से औवानि हासुं लानानै बेयो बेखौ एसे मोजाङै सुनानैहाय बेवहाय थुम थुम थुम सोनानै बेखौ फार्स्ट औ माबाजों थालिर बिलाइ गोरानफोरजों गफा माथुना दोनो आरो ओमफाय बेखौ बार हाब बिनि थाखाय हाथ'फ्लाफोरखौ दै एसे फिस्रोनानै बेखौ माबाना दोननांगौ आरो ना लिरथेनानै अब्लाथाय नाफामा गाज्रि जानो हाया आरो
औ ओरैनो बेसेसोसो सम नांगोन बायदि जेनेबा हासुङाव सोना दोन दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ जानो हागोन बि माने
माने ओरैनोथ' मास मोननैफोर बिदि लायो ओमफ्राय जे-जेसेबां गोबावसिन दोनो माने इसेबांनो मुजियो होनो आरो गो थाव जायो।
आतसा औ-औ-औ। बेनो आरोना जोंनि माबाया नाफाम बानायनायनि मोनसे आइदिया ओ
जोंहा ओमफ्राय नाफामखौ फाननानैबो हाथायारि बेसेन मोननो हायो। जोंहा हाथायफोराव फानब्ला आथिखालावथ' जेनेबा जोंहा गोबां हटेलफोर थायो न हटेलफोराव जोंहा नाफामनि आइटेमफोर खौ होयो त बेयाव जोङो हटेल ह टेलबो फानहरनो हायो आरो बानायनानै। ओमफ्राय हटेलाव थांनाय लोगो-लोगो जोंना बिनि बर' बे मुवानि सिनायथियाबो गोबां सुबुं फोरनि गेजेराव सहैबाय आरो बिथिंजाय जाय जाय गोजान गोजानाव थाग्रा सुबुंफोर बिसोरबो बेखौ ओ मोनजानाय बायदि जाहैयो आरो।
औ।
औ
गोजोनाय मोनबाय बे खिनिखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिना मोननानै। ओ दा आं बुंनो सानदों। बे जिथु जोंहा बर'नि जिथु नारजि ओंख्रि नङा होनबा। औ बेखौबो नोंथाङा आंनो खोन्थाहरनो हागोन नामा जिथु माबोरै खालामनाय जायो।
अ नारजिखौ ना जोंहा ना ओ फाथो-फाथोनिफ्रायसो जोंहा नारजि या जायो नालाय थ फाथोखौ फार्स्टावनो खानानै बिलाइखौ फोरानना दोनसिगोन जेसेबांनो बिलाइआ गोबाव जायो एसेबांनो गोखासिन जायो होननानै खोनायो बुङो आरो गोदोनि सुबुंफोरा ओमफ्राय बेखौ ओरैनोथ' हारसिं बियो गेब्लेखाया नङा होमबा थह जोंहा बर'नि दोरोङारि ओ माबायै बानायनाय खारै बेखौ जोंहा बेहाय एसे होनानै रुनानै एवग्लिनाय जायो आरो बेखौ, माबाखौ नारजि नारजि गोरान बिलाइखौ बे खारैखौ होनानै एर एरग्लिनानै माने गेग्लिहोयो आरो गेब्लेहोयो बेनि उनावहाय जोंहा बांसिना जोंहा अमाजोंसो जानाय जायो नालाय थ' अमाखौ एवग्रोना लादो एवना लानानै ओमफ्रायो बेवहाय मस्ला होनांगौ दङ जुदि सिम्पोलै जानो गोसोब्ला बानलु थसे बा सामब्राम होनानै बैयो एरग्लिनायाव दै बुरजा होनानै गोदौ होबाय थादो गोदौ होबाय थादो ओमफ्राय बिनि उनाव अमा बेदरखौ होसनना होदो बिनि उनाव आरो गोदौग्लि होबावदो होमबानो जाबाय आरो
गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौबो आं नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै
औ औ
दा जोंनि बे रायलायनाय हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा औ दे